औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामदों होनबा?
आङो ओरैनो मबाइल नायना दंमोन नोंथां
ए नोंथां आंबो नै ओरैनो ओरैनो मासियावहाय जिरायनानै दंमोन आरो।
अ
नोंथाङा ओंखाम जाखाबायना मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
जोंना खांख्रिखला आलु ओमफायो ना गोरान बाथोनमोन
गोथावानो माथो नोंथां औ जोंनिया ओंख्रिया अमा बेदर फाजा एवनायमोन आरो लोगोसे दालि जहलमोन
औ दा आरोबाव फिन खनसेबाव लोगो मोनफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाग्रोबाय नोंथां
औ नंगौ आं माने नोंथांजों
औ खबरा मोजाङैनो ना नोंथां
औ मोजाङैनो आंना खबरा बरथ'मान थिगैनो सोलिगासिनो नोंथांनालाय मारैथो खबर फोरालाय
आंनाबो बिदिनो दं नोथां
ए माने आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होनानै फैदोंमोन आरोखि
औ नोंथां सावरायजागोन
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सम होनो हागोनब्ला सावरायनोसै
हायो नोंथां
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै आवगायदोनोसै नामा
औ नोंथां आवगाय जासिगोन
औ जिथु दिनैनि आयदा लानायानो जादों जिथु औवानि बागै जिथु जों औवाजों मा मा मोनो बा जों औवाजों मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बा जों बिनि बेजोंहाय मा मा खामानिफ्राव बाहायनानै जों बेयाव मुलाम्फा मोननो हायो बिनि बागै नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना
औ थारैनो नोंथां
औ देलाय फोरमायलाय
औवा होननानै बुङोब्ला जोङो औवाया गोदो गोदायनि जोंनि बर' हारिनि आबौ आबै गोबां समनिफ्रायनो मोनसे हेफाजाबगिरि महरै दंबोखायो होनना जों बुंनो हायो आरो मानोना जोंनि संसार जानायाव हौवा गैयाब्ला जोंहा मानि माने जोंहा मानि बिनि बिनि अनगा जोंहा संसार जानायाव माने आंखाल बायदि नुनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थार बाथ्रा
औवायानो माने जोंनि संसार जानाय जेरै न' लुनाय
औ
बिदिनो इन्जुर बायदिसिना होनायफ्राव लोगोसे दानाय लुनाय बायदि बायदि मोनफ्रोमबो खामानियावनो मोनफा मोनफा हाबफा देरनानै दं होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
मानोना औवाया जोंनि न' लुनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां हेफाजाब होबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ थार बाथ्रा
औवाया बेजों लोगोसेनो जेरै बर' हारिनिनो हारिमु हिसाबै जेखाय खब बाय सानद्रि
औ
खादा बेफोरबायदियाव जोंनि हेफाजाबगिरि महरै सिनायथि मोनबोदों आरो
औ नंगौ थारबाथ्रा
मुवाफोरखौनो जोङो बर'फ्रा बांसिन गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बे बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिनानो
औ
बेफोर गासैबो जोंनि ओम औवानि दारैसो जाजोबदों ओंखायनो जोंखो औवाखौ जोंनि हेफाजाबगिरि होननानै बुंनो हायो आरो
औ औ
नोंथाङालाय माबायदिथो सानो नोंनि मोनथिनाय बायदिब्ला औवाखौ
आंनाबो नोंथां जेरै सानदों आंबो ओरैनो सानखादोंमोन आरो
औ
ओम सुबुं गोदोथ बिदि न' गैयामोन। आरो जों बिदिनो गोबां औवानि न' लुनायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो औवाजों गोबां देरा नोंथाङानो जेरै बुंदों बेरा आरो बिदिनो गोबां खुन्थाबो जों बिजों औवाजों बानाय बानायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों औवाफोरजों मुवा बेसादफोर बानायनाय नुयो नोंथाङानो जेरै बुंदों जेरै सान्द्रि औ सानज्रि जग-जेखाइ बिदिनो बायदिसिना
औ दा नोंथाङा ओ बुंनानै एबा फोरमायथिनानैबो होनो हागोन नामा माने औवाया बोथ' नाम दङ हिसाबै मा मा मा नामै औवाखौ गाबज्रिनाय जायो मा माबायदि औवाखौ एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? मिथियोब्ला एसे फोरमायथिनानै होदो। हेलौ नोंथां नोंथांनि फनाव टावारफोरनि इसे प्रब्लेम जादों खोमा ओंखायनो खोनायासै मोजाङै खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नेटवर्क थांदोंमोन खोमाना नोंथां?
जानो नोंथां
औ नेटवर्क औ नेटवार्कनि इसु जादों मोन माखासे औ जे बेखौनो बुंनो बुंदों आंबो औवानि बागै नोंथां बुंलांनाय बाय आरो माखासे एसे सरजाबफाबाय आरो जितु जों औवाजों गोबां रोखोमनि जिनिसफोर बानायनो हायो। गोबां बिदिनो औ मासि थुल बायदिसिना जिरायग्रा मुवाफोर आरो गोबां जों बिदिनो हेग्राफोराव बाहायनो हायो गोबां बिदिनो जों जिथु जिथु गोबां बिदिनो आबादफो मावो आबादावहाय जों गोबां रोखोमनि बेरा दुमथेयो जिथु बोरमा मोसौआ जाया नङा होमब्ला?
औ नोंथां।
औ। बिनि थाखाय गोबां रो रोखोमनि बिदि बेरा दुमथेनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो औवाफोरजों खामानि मावनायखौ जों आरो लोगोसे जों औवाजों औवा मेवाइखौबो मोनजायो नङा होनबासो
औ नोथां।
औ बि औवा मेवाइ मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो औवा मेवाइजों जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनायफोर नुनो मोनो जेरै अनलायाव हाय जों औवा मेवाइ आरो बायदिसिना बिदिनो मेवाइ गोखै खायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो मेवाइ गोखै जों गोबां ओंख्रिफ्राव होफानाय नुनो मोनो जेरै गोबां बेदरफोराव होफायो जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बिदिनो बायदिसिना बेदरफोरावबो जों औवा मेवाइखौ होफानायखौ नुनो मोनो आरो आंनि मोनदांथियाव बेफोरखौ आरोखि नोंथाङा मा सानो?
दा नोंथाङा आंबो एसे खोनास्लाब मोनासै नोंथाङा माने माखासे औवाफोरनि नामखौ खोन्थाना होनांगोन आं बेखौ माने मोजां खोनायाखैमोन आरो
औ औवाखौथ' जों गोबां रोखोमनि औवाफोर नुनो मोनो। जेरै औवा बिजलि औवा गुबै औवा बुरखा बिदिनो बायदिसिना औवाफोरखौ जों नुनो औवानि मुंफोरखौ जों मोननो हायो आरो थि
औ।
औ।
दा नोंथां बेफोरनि मादाव बयनिफ्रायबो मोजां सिनेमाया मा औवाखौ बुंनाय जायो?
जितु जितु जों बेफोरनि मादावहाय औवा जितु जों औवा गुबैखौनो बांसिन बाहायनाय जायो जिथु बेफोरनि मादावहाय औवा गुबैयानो खामानि होयो। जोंनि जिथु बांसिन औवा बे बेखौनो जों गोदोनि ओमफ्राय बाहायबोदों। आरो जितु जों आरो औवा बुरखाखौबो गोबां बिदिनो औवा बुरखाखौ जों बाहायनाय जायो हबा जेरै जों खुन्थाफोर गायनायावहाय बाहायनाय जायो जिथु गोरा बे औवा बुरखाया
औ।
नि थाखाय जों औवा बुखाखौ बाहायनाय जायो आरोखि।
औ दा नोंथां औ नोंथां दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम रायज्लायनानै जोबोद जुजिनाय थाबाय दे।
औ दे।